हेल' नोंथां।
औ हेल'नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना?
औ मोजाङैनो खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रि दंना?
औ नोंथां आं फ्रियानो दङ।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखो खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां
औ बिदिब्ला जों दिनै ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जिहेथु जोङो ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव जों जोंनि देहाखौ जिहेथु जोबोद गोख्रों लाखिबाय थानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जिहेथु जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों जोंनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ मानो होनोबा साखोन सिखोन लाखिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि देहाखौ गोख्रोंबो लाखिनो नांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गावनि देहाखौ जेब्ला गोख्रों लाखिया एबा जोंनि देहाया जेब्ला लोरबां जायो अब्ला लोमजानाय साजानाय बायदि बेरामफोरा जोंनि देहायाव साफिनो हमो एबा जानो हमो थिग बेबायदिनो जोङो लोरबां बिदि देहाखौ लायोब्ला जोङो जेबो मावनो दांनो ओ एबा जेबो जायखि जाया खामानियावनो जोङो गोसो जआ एबा खामानि मावनो गोसो जाया। ओंखायनो जोङो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो नांगौ। ओ आरो जिहेथु जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय ओ जोङो जाग्रा आदारनिबो गोनांथि आरो जों जायखिजाया मुवाखौनो मोनबानो जानो नाङा आरो माबायदि मुवाखौ जानो नांगौ माबायदि मुवाखौ जायोब्ला एबा आदारखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां थाब बाय थागोन नोंथाङा माबाफोर एबा बिनि
जाग्रा आदारनि सोमोन्दै मोनथियो नामा नोंथां?
औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांनि सोंनायनि फिनखौ होनो सिगांबोबाय ओ आंनि आंनि जि मोनथिनाय बेबायदिब्ला जों गुबैयै जोंनि जों आदार हिसाबै जों बर' सुबुंफोरा गुबैयै ओंखामखौनो हमनानै लायो ओंखामानो जोंनि गुबै आदार। ओ बेजों लोगोसेनो जों ओ बायदिसिना ओंख्रै बा दाउ बेदर बेफोरबायदिखौबो जायो ओ ओंखाम ओंखामा जोंनि देहानि थाखाय ओ मोजां बेसाद ओ जों बांसिन बर' सुबुंफ्रानो सानफ्रामबो फुंनियानो जा बा सानफौनि आदारानो जा बा मोनाबिलिनि आदारानो जा ओ जों बांसिन ओंखाम जानानैनो ओ थांना थानायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो जों आथिखालाव बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो रुटि पुरि बेबायदि जानायखौ नुनो मोनदों अब्लाबो आंनि आंनि साननायाव बा आंनि जि मोनदांथि बेवहाय आं सानो ओंखामखौनो जोंनि साबसिन आदार होननानै।
औ नोंथां जिहेथु जोङो ओंखामखौनो जायो नङा होमबा जोंनि बर' न'खरफोराव बांसिनानो थेवब्लाबो जोङो ओंखामल' जाबाबोथ' जाया नङा होमबा नोंथां? जिहेथु जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो नांगौब्ला जोङो मोजां फुस्थाय गोनां आदार एबा भिटामिन प्रटिनफोर गोनां आदारबो आदारनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जोंनि देहायाव जिहेथु मोदोम एबा मासोल्स बारायहोनो आरो माखासे जिथु जोंनि देहानि माखासे जिउसा होबथाग्रा बेफोरखौ जोङो गोख्रों लाखिनो थाखाय एबा जोंनि देहायाव जाहाथे इमिउनिटिया गोख्रों थाबाय थायो एबा खम जाया बेनि थाखाय जोङो मोजां मोजां जामुं जानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां। बिदिब्ला जोङो मा मा जामुंखौ जायोब्ला जोङो जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिबाय थानो हागोन। बेनि सोमोन्दै एसे मिथियो नामा नोंथाङा?
ओ बेनि सोमोन्दै ओ माने आंनि मोनदांथियाव आं बुंनो सानबाय ओ बिब्दिब्लाथ' ओ जों
खोनादोंना नोंथां नोंथाङा जिहेथु नोंथाङा थ' गावनि देहाखौ गोख्रों लाखियो नङा होमबा नोंथां। बायदिसिना लोमजानाय साजानायफोरखो जानो चान्स होआ नङा होमबा नोंथां। जुदि जोंनियाव लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बेबायदिनो जोङो लोरबां देहा लाखिबाय थायोब्ला जों जेबो मावनो दांनो गोसो जाया। बेनिखायनो नोंथाङा गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय माबादि आदार जायो। एबा ओ मा समाव
सम बादि आदार जायोना जाया बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां ओ बेबायदिनो ओ जे आङो बायदिसिना बा देहायाव बेबायदि लोमजानाय साजानाय बेबायदि जायोब्ला ओ गिबियावनो जों ओ देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय ओ ओ प्रटिन गोनां बेसाद ओ बेखौ जों जानो हायो बे प्रटिन गोनां बेसादाव जों ओ दाउ बेदरनि बाथ्राखौबो सावरायनो हायो। ओ बेजों लोगोसेनो जों जे जिहेथु ओ न'आवनो दाउ फिसियो। बे दाउ फिसिनायनि दाउदैखौबो ओ जों ओ प्रटिन हिसाब साबै जों जोंनि जानाय आदारावहाय ओ लाफादेरनो हायो। ओ बेजों बेजों लोगोसेनो ओ जों बायदिसिना मैगं ओ जेरैहाय ओ बेबायदिनो हाग्रानि ओ मैगं मैला ओ जेरै जारि मानिमुुलि बेफोरखौबो जों दावरावसिजों ओ जों जेब्ला लोमजाख्रुयो बेदिब्ला बेबायदिब्ला जोङो ओ बेफोरखौ मैगं हाग्रानि मैगंफोरखौ बुथुमनानै जों दाउजों रोसि फुदुंनानै लोंनाय जायो।
ओरैनो उम आरो ओ खोनादों नोंथां। आरो बेबादिनो नोंथाङा ओह जिहेथु मा मा आदार जाबावो?
एबा फिथाइ सामथायाइ जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बा जों मा मा फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला मोजां जागोन? बेनि सोमोन्दै मिथियो नामा नोंथां?
फिथाइ सामथाइ होननानै बुंब्लाथ' जों आथिखालाव ओ गोबां सुबुंजोंनो बेबायदि फिथा सामथाइखौ जानाय नुनो मोनो। बांसिन जों थालिरखौ ओ जानाय नुनो मोनो जिहेथु जों थालिरनि आबादबो खालामो बर' सुबुंफोरा। ओ बेजों लोगोसेनो ओ आथिखालाव ओ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आफेल आफेल फिथाइ ओ लोगोसेनो आथिखालावथ' जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदि ड्रेगननिबो आबाद मावनाय जायो बेफोरनि फिथाइ खौबो जों लोगोसे बेबायदिनो जानानै जों जोंनि देहाखौहाय ओ मोजाङै लाखिनो हायो होननानै आं सानो।
ओ नोंथां आरो जिहेथु जोंङो जोंनि देहाखौ मोजाङै गोख्रों लाखिबाय थानो थाखाय जोंङो ओ माखासे मोजां मोजां आदार जानांगौ नङा होमबा नोंथां? जिहेथु जोंहा दङ फुङाव ब्रेकफास्टआवहाय जों आंनि मिथिनायाव जिहेथु जोंङो ब्रेड थालि ओ गाइखेर बिदिनो बुद गोथां आरो बिदिनो ओ आफेल हाय मोन ओ हायोबा आरो बिदिनो दंबावो। ओ बै जुखाम जुखाम गोरलै रुनाय बेबादिनो जोंङो बेफोरबायदिफोरखौ जायोबा जोंङो माखासे फुस्थायु गोनां बुस्थुफोरखौ जोंनि देहायाव मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिबाय थानो थाखाय बायदि बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंङो माखासे आदारफोरखौ
जानो नाङा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जिहेथु जोंङो मा मा आदारखौ जानो नांङा नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। मा मा आदारखौ जानांङा होन होननानै बुंङोब्ला आंनि मोनथिनायाव ओ गुबैयै आंनि आंनि साननायावहाय माने जौखौ लोंनो नाङा। बा बे बेसाद दा माने देहानि बे बेसादा देहानि थाखाय माने खहा गोनां होननानै आं सानो।
औ नोंथां। आरो दंबावो नामा नोंथां?
औ नोंथां बेबायदिखौ गोसोआव फैयाखैसै आंनाव नोंथाङा ओ बुंनो हागोन?
औ नोंथां जिहेथु जोंङो जोंनि देहाखौ ओ मोजां लाखिबाय थानो थाखाय जोंङो मोजां मोजां जिरादसो जानो नांगौ नंङा होमबा खा ओ मोजां लाखिबाय थानो थाखाय जोंङो। आरो खायफा खायफा जिरादखौ जोंङो नागारनोबो गोनां जायो जिहेथु जोंङो जेरै बांद्राय संद्रायनाय ओ जाग्रा जेरैबायदि जोंङो ओ लामा सामाफ्राव फाननाय फास फुट एवखावनाय बांद्राय थावाव एवनाय आरो बायदिसिना जिहेथु मस्ला मस्लि बांद्राय होनाय। थिग बेबायदि आदारफोरखौ जों जानो नांङा, आरो बेबायदि जोंङो एवखावनाय एबा बांद्राय, संद्रायनाय एबा हाइलि प्रसेस खालामनाय बे जाग्रा आदारफोर खौ जों जाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया गोबां खस्थ' मोनो आरो इयुनाव बेबादिनो जोंङो बैबादि लामा सामाफोराव फाननाय फास्ट फुडफोरखौ जों जाबाय थायोब्ला जोंङो, उदैनि बेराम बायदि बेरामाव जों गोग्लैनो गोनां जायो। नंङा होमबा नों नोंथां बेबाय बेनि बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौ गोख्रों एबा जोथोनै लाखिबाय थानो थाखाय जोंङो बेबायदि आदारखौ जोंङो नागारनांगौ।
नोंथांङा मा होननानै सानो नोंथां?
औ आंनि साननायबाबो बेनो नोंथां ओ गुबैयै जों बेफोरबायदि ओ जि लामा सामायावबा स्ट्रिट फुड होननानै बुंङो जायखौ, ओ बेदि जानायखौ बन्द' खालामनायजों लोगोसे आथिखालाव, ओंखारनाय जे पेकेटनि चिप्स बेफोरखौबो जों ओ जानो नांङा बेबायदिनो जों बेनि सोलायहै ओ मोजां बेसाद जेरै फिथाइ सामथाइ थालिर आफेल आंगुर बेबायदिखौ जायोब्ला जों जोंनि देहाखौहाय, दा सावस्रिखौहाय गोग्गोयै लाखिनो हायो होननानै आंबो सानो
औ नोंथां जिहेथु जोंहा समाबो, जोबनानै फैबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोबां बाथ्रा मिथिनानै, मोननायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों।